हेल' औ नोंथां।
अ' मोजाङै खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां। नोंथांनिखौसो एसे
माखासे सोंथि सोंनो थाखाय ओ कलखौ खालामनाय जादोंमोन। खोनादों नोंथां?
औ खोनादों नोंथां दे औ।
ओ सोंथिया जाहैबाय ओ जोङो आबादखौ, मा मा आबादखौ मा रोखोमै मावोब्ला जों बेनिफ्राय रां आरजिनो हागोन?
औ नोंथां। नोंथाङा अननानै सों-सोंदोंबा सोंनायखौ बुंफिननो हागोन नामा?
अह, ओ जोङो ओ मा मा आबादखौ मा मा रोखोमै ओ मावोबोला बेसेबां ओ रां आरजिनो हागोन?
औ नोंथां औ ओ इदिब्ला आङो सोंनाय फिनायखौ आंनिफ्राय जा हायो आं होलांनोसै।
औ दे।
ओ आबाद मावनाय बुङोब्ला जोंहा माने गोबां रोखोमनि दं आबादाव। जेरै- माइ आबाद दं, ओ साहानि आबाद, बिदिनो मैगं थाइगंनि आबाद दङ। आरो लोगोसेनो माने आबादखौ ओरैनो बोथोर थोर नायै बोथोर आरो जायगा लायै जायगा जोङो गुबुन गुबुन जानाय नुनो मोनो आरो। आ बुंनो थाङोब्ला जेनेबा जुदि जायगाया एसे बोरि जायोब्ला, बेबायदि जायगायाव जोङो ओ साहा आबाद मावनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो लोगोसे मैगं थाइगं आबाद बांसिन नुनो मोनो आरो गुबुन फारसेथिं जुदि जायगाया एसे दैब'बारि बा दुब्लि बारि बेफोरबायदि जायगाया ओनसोलाव जों माइनि आबाद मावनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो।
ओ नोंथाङा आंनो ओ साफात आबादखौ बोरै मावो खोन्थाहरनो हागोन
औ नोंथां औ। ओ साफात मावनाय आबाद मावनायनि बागै आंबो बारा मिजां मिथिया मिथिनाय जायाखै नोंथां। अब्लाबो आं बे आं जां मिथियो आं खोनथासै आरो नोंथां ना। ओ साफाद आबाद मावनो थाखाय जोंनो फास्टावनो माने ओ साफातनि जि ओ माने जों मोजाङै सोलोंगो ओ माखासे इनस्टिटिउटफोर दङ बा जोंनि लकेलनि आबादारि जि साफा सानै थायो बिसोरनिफ्रायबो जों सोंलोंना लानो
बेनो आरो। फार्स्टआव जोङो जायगाखौ सायख'नानै लाग्रोनांगोन आरो नोंथां। जायगाया जुदि एसे बोरि जायोब्ला बा ओ आबाच साहा आबादनि थाखाय जुदि हाया साबजाथाव जायो,
बेबायदि जायगाखौहाय एसे खोस्रोनानै मोजाङै ड्रेन जावना लानांगौ आरो। जाहाथे माने दैया अखाफोर हायोब्ला मोजाङै बोहैगारलांनो हायो। मानो होनोब्ला ओ साफात आबादाव अखा नांगौ। अब्लाबो माने जाहाथे बै ओ साहा आबाद गायनाय जायगायाव दैया जमा जाया। बिनि थाखायनो माने जोङो ओ ड्रेन हिसाबै हाखौ जामफै जावनानै लाग्रोनांगौ जायो।
नो ओ से दान बा नै दानसो दोनहाबोब्ला मोजां जायो आरो। गुबुन फारसेथिंजाय ओ जोङो साफात बेगर मोननाय जायो। बे साफात बेगरखौहाय जोङो माखासे ओ मा होननानै बुंगोन ट्रे मोनो बे ट्रेयावहाय जोङो जावैनानै लाग्रोनांगौ आरो
औ औ।
जावैनानै लाखांनायनि उनावहाय फुलिया रज' रज'नानै जेब्ला खोब बुंनो थाङोब्ला ओ बा बा द' सेन्टिमिटारसो गोजौ जायो अब्ला जोङो बे साफात फुलिखौहाय बै जायगायाव बानायखानानै दोननाय जायगायावहाय जोङो लाङो। ओ खमसे खम बिदिनो ओ आधा फुट जानखार जानखाराव बा बिनिफ्राय एसे जानसिनाव ओ जखा लानानै जोङो गायनांगौ आरो। बेबादिनो ओ सरासनस्रायै आङो बुंबाय आरो साफात आबाद बेलायाव नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन दे नोंथाङा मिथिनाय
हा?
नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन दे जेनेबा साफात मावनायनि बेलायावहाय माबायदि मावोबा मोजां जायो। खमायनो
साहा आबादनि बागै एसेबां गियान गैया। अब्लाबो आं एसे बुंहरसै साहापाद आबाद मावनायाथ' एसेबां गोरलैबो नङा जेबां जोबोद खस्थ' साहा आबाद मावनायावबो समनि आरो माखासे गोबां सामलायनायनि हाबाफारिफोर दङ। जिहेथु जोङो साहाफाद आबादखौ जोङो मार्च बा एप्रिल दानाव गायनो हायो जोङो।
औ औ।
हाफोरखौ जोङो समान खालामनानै जिहेतु साबाद आबादा ओ दैब' जायगायाव जाया दहहा जायगायाव जाया बोरि जायगायावसो
औ औ
खौ जोङो साफा खालामग्रोनानै बिनि सायाव ओ बिनि साइद साइदाव जोङो हाखरजों ड्रेन
औ
बाहायोबोला दैफ्रा स्रयैनो बोहैलांनायनि थाखाय माने बै साफातनि जायगायाव जमा जानानै थाया जानायनि थाखाय हाखरबो जावनाय जायो। बेनिफ्राय जोङो सापातखौ गुबुननिफ्राय खायनो जों गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनानै गायफैयो।
औ।
औ से फुट बा आ बांसिनानो ओ वान पइन्ट फाइभ फुट ओ
औ।
गोजानाव जोङो सापातखौ गायो बांद्राय खाथि खाथि गायबा बारा जाया मानोना साहफादा सम लानानै गोबां दालायफोरखौ हर माने दालायफ्रा बारायो। बेनि थाखायनो एसे गोजान गोजान गायनाय जायो बेनिफ्राय ओ साहापातखौ गायखांनायनि उनाव जेब्ला एसे मोजां जायो अब्ला जोङो बिनि बिजौखौ खेबस'नानै होयो सम सम गोबां रोखोमनि मुलिफोर सारनांगौ जायो। अह।
औ।
हाग्रानि मुलिबो सारनांगौ जायो। ओ मानोना सापातनि ओ खाथि खाला गोबां ओ ओ गुबुन हाग्राफोरा रजुनानै, साफाताव होनाय हासारफोरखौ ओ हाग्राफ्रा लायो। बेनि थाखाय जों हाग्राफोरखौ साफा खालामनांगौ। जायो।
औ।
जों सापातखौ ओ जि दान एबा द' दाननि गेजेरावनो जोङो सापातनिफ्राय बिलाइखौ मोननो हायो।
औ।
सापादा नै थाम बोसोर जायो। अब्ला गोबां बिलाइफोरखौ होनो हायो। बै समाव सिमलागै साफाता गोबां दालाायफोरखौ हरो। ओ बिनि थाखाय गोबां हाबाफोर दङ। मुलि सारनाय, हासार सारनाय, आबदार लानाय, ससार होमबा बारा दैनि गोनांथि गैया। खिन्थु, हासारनि जोबोद गोनांथि। दङ।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
साफादाव गोबां हासारनि गोनांथि दं ओ जोङो, खमैबो सप्तासेयाव खनै खन
औ।
सापतखौ खानानै ओ बिलाइ खौ जोङो साप्लााय हरनो हायो। बेनो आरोना साफ त आबादनि आंबो बारा मोनथिया नालाय बेखायनो आङो सुंद'यै बुंबाय ओ नोंथाङा आंनो मोनसे आबादनि खोन्थाहरनो हागोन नामा?
मा बुंदोंमोन नोंथाङा?
ओ मोनसे आबादनि बागै खोन्थाहरनागोन नामा सुद'यै
औ। बिदिब्ला ओ माइ आबादनि बागै एसे फोरमायथिनसै नामा थाय?
खानादों नोंथां?
औ खोनादों नोंथां माइ आबादनि बागै एसे बुंनोसै नामा आं बिदिब्ला?
अ जायो जायो।
औ नोंथाङा माइ होननानै बुङोब्लाथ' जोङो ओरैनो सरासनस्रायै दैज्लां बोथोराव माव मावनाय आबाद नै दा ओ जुन जुलाइ आगष्ट बे मासावनो जोङो माइ आबादखौ जोंनि आसामाव बांसिन मावनायखौ मानो होनोब्ला माइ आबाद समाव जों गोबां अखानि गोनांथि जायो लोगोसे जायगाया दहला जानाय जानांगौ। एसे दै थानाय आरो गिबियावनो जोङो माइ आबाद मावनो थाखाय ओ जायगाखौ हाखौ मोजाङै एवनानै लाग्रोनाय जायो। ओ फार्स्टाव जोङो खनसे एवजेननायखौ खारायनाय होननानै बुङो। बिनि उनाव नैथि खेब हालेवबावनाय जायो बेखौ सामार बुनाय होननानै बुङो। बेनि उनावहाय ओ खनसे मै होनाय जायो। आरो बिदिनो ओ सप्तासे बा ओ बा दिन गाहाम दोनहाबो हाखौ मोजाङै सेवहोनाय जायो आरो हाग्रा हाखौबो मोजाङै रुइहोनाय जायो आरो बे साननि गेजेरावनो जोङो आलिखौबो दाननांगौ। जाहाथे हाग्राफ्रा थाबनो बाराया आरो लोगोसे हाया मोनहां जायोब्ला जोङो आलिखौ खानानै लाग्रोनाय जायो
जाहाथे ओ उनावहाय माइ आबादखौ मावनाय जायोब्ला हाग्राफ्रा माइ आबाद गाग्लोबा बिनि थाखाय मोजाङै आलि खोनानै गायनाय जायो आरो जाहाथे दैयाबो मोजाङै ओ माइ आबादाव मावनो थाखाय सुबिदा जानाय बायदि आलिखौ बानायनानै लानाय जायो आरो बेबायदिनो ओ जायगाया जुदि हाया मोनोब्ला एवनानै खनब्रैसो खनथाम मैहाखांनायनि जि एवबावो बे समावहायनो एवनानै गायनाय जायो आरो माइखौ बेबायदि जायो मावनाय जायो आरो माइ आबादखौ आरो गुबुन फारसेथिं जि खोथिया जोलै बेखौबो बे रोखोमैनो एवनानै जोङो खोथिया होनाय जायो ओ एवनायनि प्रसेसथ' बेनो जाहैबाय गुबुन फारसेथिं जोङो ओ खोथियाखौ फोनायनि सिगां फार्स्टआव जोङो माइज्लिखौहाय बाख्रिनिफ्राय मोजां जावनानै बासिनानै जोङो ओ दैयावहाय सोमनाय जाग्रोयो हरथाम गाहामसिम सोमनानै दोननाय जायो बेनि उनाव बोखांनानै अ हरसे बा हरनै दोननानै ओ माइनिफ्राय बिथ'राइ ओंखारनाय बायदि रोदा ओंखारनाय साननैसो दोननाय जायो आरो बेनि उनाव ओ माइज्लि माइ आ खोथियाफोरनो थाखाय बानायना दोननाय जायगायाव लांनानै फोहैनाय जायो आरो बेबायदिनो माइ खोथियाखौ बोखांनायनि उनाव सेम ओ मास मोनसेनि उनावहाय फुजानाय जायो आरो मास मोनसेनि उनावहाय जे जुर दा हालेवनानै दोननाय जायगा जि हालबोनाय बेयाव गायनाय जायो आरो बेबायदिनो माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो आरो गायखांनानै बिदिनो सम सम फोसाबबाय थानांगौ जायो गेजेर गेजेर मानो होनोब्ला माइ आबाद मावनायाव माइ आबादाजों लोगोसे गोबां गुबुन नामनि हाग्राफोर जौगायो बेखौ माखासे आजिखालि आथिखालाव मोनो मुलि सारनानैबो ओ हाग्राफोरखौ बुथारनाय नुनो मोनसै आरो जोंनि गामि ओनसोलाव फ्राय बांसिन मानसिफ्रानो माइसा दांनाय नेमखान्थिखौ बाहायनानै ब्लाबो माइ आबादखौ सम सम फोसाबनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो ओ माइ गायजोब थाम दान बा ओ थाम खावसे दाननि गेजेरावहाय जोङो माइ आबादखौ दिखांनाय जायो
औ नोंथां औ टाइमाबो जाबाय दा दोनथजासिगोन नामा बिदिबा नोंथां?